औ औ
औ आं नोंथांनिफ्राय फं नैसो बाथ्रा मोनथिनो लुबैदों। औ बर'नि सल'बा थानि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ औ औ दायो आं बुंनोसै माने सल'बाथाफोरा सल' गाहाय।
औ
दा मोनफा मोनफा माने जायफोर सल'फोरखौहाय गोदोनिफ्रायनो आजै आजौनि समनिफ्रायनो खुगा खुगा माने जायफोर सल'बाथाफोरा सोलिबोदों बेफोर सल'बा जावनो माने सल' बाथा बेफोर सल'खौनो सल' बाथा होननानै बुङो आरो ना।
औ
ओ ओमफाय फाय सल'बाथाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नालाय। गोदो सल' बाथाया माबादि यै गिबि गिबि उजिजेनदोंमोन। सोर सोरजिजेनदोंमोन हमनानै बुंनो थाङोब्ला माने जों बेफोरनि सोरजिगिरि एबा लिरगिरि एबा जाय जाय मानसिया बे सल'फोरखौ सोरजिदोंमोन बे मानसिखौ नागिरनो थाङोब्ला माने जों मोननो हाया आरोना। मानो होनब्ला। बै समनि रावबोआनो माने इदि। लिरनाय फरायनायाव आखा-फाखा नङामोन इसोर जिरनो फरायनो रोङामोन। ओ इदिनो। खुगा-खुगानो सोलिबोबाय थादों आरोना बेफोर सल' बाथाफोरा। दा। दासिमबो बेफोर सल'बाथाफोरा खुगा-खुगानो था-थांनानै दङ आरो ना। ओमफाय। बेफोर सल'बाथाफोराहाय सासेल' मानसिनि सोरजि नङा आरोना बेफोर ओं मोनफ्रोम समाजावनो बेफोर सल'बाथाफोरा सोलियो। नाथाय। बेफोर सल' बाथाफोरा माने मोनसेल' महरनि नङा आरोना मोनफ्रोम समाजावनो आलदा-आलदा जायो मानो होनब्ला दायो मोनसे जायगायावहाय रायलायनायनि माबायाहाय रायलायनायनि एसे आ बाहाय एसे गुबुन जायो आरो मोनसे समाजावहाय गुबुन जायो इदिनो। मोनफ्रोम समाजावबो बेफोर सल' बाथा खिन्थानायनि आदबा गुबुन गुबुन जायो आरोना। दाहाय बेफोर सल'बाथानि आखलफोरा सरासनस्रा जिब जिबि ओ मानसि गसाय मोदाय दावदाय बेफोर मालाबा आरो भुटपेटानि महरैबो बिफाव लायो आरोना ओमफ्राय जेरै आरो खां खांख्राय खासेव ना बेफोरबायदिनोबो लायो आरो ना। ओमफ्राय बेफोर सल'बाथा खिन्थायो जा बेफोर सल' बाथा खिन्थानाया ओरैनो माने रंजानायनि थाखायल' नङा आरोना बेफोर सल' बाथा खिनथानायनि माखासे थांखि दं। मालाबा बेफोर सल'बाथानि गेजेरजों। जोंबो। बोसोन होनाय सोलोंथाइ होनाय आरो मोनसे हारिनि आसार खान्थि बेफोरजोंबो लोब्बा दङ आरो बेफोर सल'बाथाया। थ'। आ। ओंखायनो माने बेफोर सल' बाथाफोरा जोंनि जिउ खुंनायजों माखासे गोथौ एंगार हायै सोमोन्दो दं आरोना। औ आरो। बेफोर सल' बाथानि गेजेरजों मोनसे हारिनि हारिमुवा बेरखाङो आरोना!
ओम।
दा आरोबाव बुंनो थाङोब्ला बेफोर सल' बाथाहाय मोनसेल' रोखोमनि नङा आ बेफोर सल' बथायाहाय मालाबा अबेबा अबेबा सल'बाथाया गोमोना गोमोथाव सल'बाथ गो दाव सोमोनांथाव इफोरबायदिबो जायो आरो ना। माने जाथाव बेफोर गोमो गोमोथाव सल'बाथाफोरा माने जायफोर जाथावि जाथाइ बा सोमोनांथाव जाथाइ बेफोरो गोलैयो आरोना जेरै आलारि दामब्रा फ्रायहाय एम्बुस्रोननि सल' बे आलारि दामब्रायाव माने ओ सानै बोराइ बुरै दंमोन नाला बोराय बुरै दंमोन आरो ना ओफाय एसे बोराइ बुरैयाहाय फिसा गैजायामोन। बेखाय इसोरो बोराइ बाथौनि सेराव जे ब्लायबो माने बोर बियोमोन आरो ना गावनो फिसा नांगौ होननानै। फ्राय इदिनो सानसेखालि ओरै गय फाथै इदिनो इसानि न'आव सिथ्लायाव गोलैफैदोंमोनद' इनिफ्रायनो माने सासे हौवासा गथ'नि जोनोम मोनो आरोना। आरो बे आरो एम्बुस्रोननि सल'बथायावहाय मासे एम्बुआनो मानसिनि महर लायो आरोना। ओमफाय आरो फोरमायलु सल' बाथा एबा बिजिरलु सल' बाथा बो बुंनो हायो। फाय आरो फालनि लिरनाय बा सासे मानसिया मावनायनि फिथाइ महरै मोननायफोर बादिबो सल'बाथा नुनो मोनो आरोना बेफोर खा ओ खाफालनि लिरनाय सल'बाथ खोथा होननानै बुङोब्ला जेरैबादि खोथिया बुदां चन्द्रमालानि चन्द्रमालिनि सल' बाथा था बे सल' बाथायाव माने मावनायनि फिथाइखौ मोनो आरोना ओमफाय आरो खाफालाव जा लिरनाय दं इखौनो मोनो जेरै माने मोनसे न'खराव खोथिया बुदां होननाय सासे दाहोना दंमोन ओमफाय आरो बे आरो इयो जाय लाहानाव दाहोना थायोमोन इसानि न'आव चन्द्रमालि लि होननाय फिसाजो दंमोन आरो ना। बाय बाय बै फिसाजोनि खाफालावहाय माने लिरनाय दंमोन जि बै माबानि बै चन्द्रमालिनि हाबायाहाय बै खोथिया बुदां जोंनो जाथारगोन होननानै सासे अजानाव नायहैनायाव नुहैदों आरो ना। ओफायत' चन्द्रमालिया ओमफाय हाबा जाया इजों खोथिया बुदांजों हाबा जा जाया होननानै बे खुथिया बुदांखौ बुथारदोंमोन।
ओं
खांनायनि उनावबो माने खाफालाव लिरखानाय नालाय। जोबनायाव मेम बै थाङै थुङै माने बुथारनायनि उनावबो माने थैयासै आरो ना बे माबायाहाय खोथिया बुदाङाथ' लास्टाव जोबनायाव माने आरो माबाया बै खोथिया बुदां चन्द्रमालिनि हाबाया बोरैबा बोरैबि खोथिया बुदां दोङो जाहैयो आरोना दहै बिफोरखौनो खाफानि लिरनाय सलबाथा होन बुङो आरो दा आंनि बुंनाया एसेनोसै
औ
दा होबालाय आंबो नोंथांनिफ्राय मोननैसो बाथ्रा मिथिनो लुबैदों
औ सोंनो हागोन
ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा गोदोनि दिनाव बर'नि आयजोफोरा माबादि खुन्दुं दिहुनोमोन
औ ओ गोदो नि दिनाव बर'फोरा गासै मुवा बेसादखौनो गावसोरनो न'आवनो बानायनानै लायोमोन नालाय ओमफ्राय दा बिदिनो गावसिनि गाननाय जोमनायखौबो बिसोर न'आवनो दानानै लायोमोन न'आवनो गावसोरनो खुन्दुं दिहुनोमोन गावसोरनो जि इदि दि जि सोंनानै गावसोरनो दानानै आरो बे खुन्दुङावबो गावसोरनो बिदि गाब गायोमोन आरो फ्राय बे खुन्दुंखौ दिहुननाय होननानै बुंब्ला बिसोरो खुन्दुं दिहुननो थाखाय एम्फौ सियोमोन फास फौनो इन्दि एम्फौ फिसियो ओफ्राय इन्दि एम्फौनिफ्राय बे जा फिथोब मोनोना ओमफाय बे फिथोबनिफ्रानो बिसोरो फिथोबखौ रुनानै ओ फोराननानै बिनिफ्राय खुनदुंखौ जिर ओ बे फिथोबखौ जिरनानै माने फिथोब थुननानै फिथोबखौ थुननानैहाय बेखौनो खुन्दुं बानायमोन आरो आरो बिदिनो दंफां बिगुरफोरनि खुन्दुं बानायोमोन
औ औ
खुुन्दुङा एसेनोसै
औ औ ओमफायहाय बे खुन्दुआव जि स्रो गाब फोनोमोन माबादियै फोनोमोन
औओम बर'फोरा माने सिगाङावहाय खुन्दुं दिहुननायजों लोगोसे गाबबो खुन्दुङाव गावसोरनो फनोमोन नालाय बे फोराव बिसोर खुन्दुं खुन्दुंआव गाब फोननो रोंनाय गाबफोरनि मुङा जादों गोसोम गोजा मुगा मै ओमफ्राय बेफोरखौ आरो ओमफ्राय बेफोर गाबफोरनि गेजेराव गोजा गाबा मोदान सिननायमोन। ओंखायनो इसोरो मोदान होनांगौ जानाय आरो गोथार हाबायाव बाहायनाय गानग्रा जोमग्रा जिफोरखौ गोजा गाब निजों दायोमोन आरो ओमफ्राय बेफोरावहाय आगरफोरखौ गुफुर गोसोम मुगा बेफोरखौ एरोमोन ओमफ्राय खुनु गाबगानाय हाबाया बिराद गोरामोन आरो गोब्राब थारमोन ओमफ्राय गोजा गाबखौ गानाय गोजा गाबखौ फोननाय समाव माने गोजा गाब दिहुननाय समावहाय ओ समफोरखौबो ओमफ्राय आरो जगारखौबो माने गुबुन गाबफोरनिस्राय बांसिनै नांगौ जायोमोन आरो। ओमफ्राय इयाव गाब गानो थाखाय नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरा जादों लावख्रि आमलाय आमलाय बिलाइखौ माने दै गोग्लिनानै फेसेवनानै दैयाव इन्दि खुन्दुंखौ सोमनानै दोनना सानबा गाहामनि उनावसो रुनानै गोसोम गाब जाखांहोयो आरो गोसोम गाब जाखांहोग्रोयो ओमफ्राय बेनि उनाव गोसोम गाबनि उनावनो ओमफ्राय आरो गोजा गाब दिहुननो थाखायबो माने बे एखे प्रसेस एखे खान्थिखौनो मावनानै एखे खानथिखौनो मावनानै ओ बेफोर ओ लावख्रि आमलााय आरो बिल आमलााय बिलाइ ओमफाय इन्दि खुन्दुंफोरखौहाय ओ
बेफोर माने बेफोर फिथाइ आरो बिलाइफोरजोंहाय लोगोसे माने गोजा गाबनि थाखाय भैरा बिलाइ होननाय मोनसे दङ आरो ओमफ्राय बेखौ होदेरनानै गोमो गाब जाखांहोग्रोयो आरो फार्स्टआवनो गोसोम बिनि उनावहाय गोमो ओमफ्राय बिनि उनाव गोजा गाबा ओखारो ओमफ्राय बेनि उनाव देग्लिनाय देग्लिनाय माइ जेथि गोमो माइ जेथिजों माने बे गोमो गोमो जाबायना गोमो गाब जाबाय आरो ओमफ्राय बे गोमो गाब बिन्दिखौहाय खुन्दुंआव सोमना दोननानै साबासोनि उनाव रूदबनानै बोखां खांनांगौ ओमफ्राय बिनि उनावसो माने गोजा गाबा जायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो भैला बिलाइजों गोमो गाब गाखांनाय खुन्दुंफोरखौ खान्थाल माथा खान्थाल मादा थैग्रि मादानि गुन्द्राजों मुगा गाबगानाय जायो।
औ औ
बेखौ बानायनायाव गरसेबो रां खरसा गैयामोन आरो मानो होनबा बेफोरखौ मिथिंगानिफ्रायनो मोनजोबखायोमोन नालाय। ओमफ्राय नाथाय सम आरो बोलो सोलो बाहायनांगौ जायोमोन आरो बायदिसिना जिराद दै आरो समनि थि थि जखा नङाबाथाय बेफोर गाब फोरखौ मोजाङै जाखां होनो हायामोन।
अ औ।
उम ओमफ्राय दौदिनि आरो खेराइ मोसाग्राफोरनि दख'नायाव गोजा गाब गानाय इन्दि खुन्दुंजों दानाय खासेव बिखा खांख्राइ बिखुं मखर दमा बिसाजों दला गराइ मैदेर साल दंफां आगर गोजौ गाहाय फारनैथिंबो एरफबनाय बेफोरबायदि थायोमोन आरो माने इयावहाय गोजा गाबखौ माने गोजा गाबा मोदानो सिननायमोन नालाय ओंखायनो ओ माने उम उम। मा होनो स्पेसियेल बुस्थुफोरावहाय बेफोरखौ ओ गोजा गाबखौ होसिननाय जायोमोन आरो ओंखायनो बे ओं दौ दौदिनि गाननाय दख'ना थावसि आरो ओ हिनजाव गोदान गाननाय दख'ना थावसिखौ गोजा गाबनि गाननाय जायोमोन आरो। एसेनोसै।
औ औ दे होमबालाय। साबायगर नोंथांनि सिम औ।